नोंथाङा दासान्दि बोरै दं
मोजाङानो दं नोंथां
अ नोंथांजों आं मोनसे खोथासो सावरायाव कल खालामदोंमोन
औ
सावरायनो हागोन ना नोंथां
हायो नोंथां
अ माने नोंथांजों आं सावरायनो साननाया बेनो माने नोगोरारियाव थानाया साबसिना गामियारियाव थानाया साबसिन सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों
अ सावरायजागोन नोंथां
नोंथांङा एसे बुंग्रदो खोमा दे
अ आंनाथ' नोंथां गामियारियाव थानायानो साबसिन नोंथां मानो होनो लाना नोंथां ओ जोंना गामियारिफ्रावबो जोंङो बिदिनो गामिफ्रावथ' सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्ला बिदिनो थायो नालाय
औ
सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बिमा बिफाया थायो नालाय बिदिनो ज' फेमिलि थायो नालाय
औ
बेबायदिनो जोंङो गामियाव थाबाबो जोंङो
सम सम लोगो मोनलायनाय सम सम बिदिनो बेरायनाय आरो सम सम लोगोसे बिदिनो अबावबा थांनाय एबा जोंथ' दा दाथ' दैलां बोथां जाहैबाय ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय ओ आरो खोथिया फुनाय बेफोरबायदिनो न'खरनि फारसे बिदिनो गायनाय गायनाय फुनायाव गायफायोब्ला बिदिनो जों बिमा बिफाजों अनजायो आरो मा होनो मोजां मोनजायो बिदि आरो बिनि थाखाय जोङो आरो मोजां बाख्नायजायो आरो। गामियावनो थाग्राख्ला सेंग्रा सिख्लाबो बिदिनो बा सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैया आबौ आबौबाबो बिदिनो मोजां नुयो आरोना बिदिनो नोगोराव थाग्राफोरखौ बारा मोजां मोननो नागिरो आरो मानसिफ्रा नोंथां।
औ औ मानो होनोबा
मा होनदों नोंथां
औ मानो होनोबा नोगोराव थाबा माने मैगं थाइगंखौबो बायनानै जानांगौ जायो। आरो आबादबो गायनो मोनला माइरंबो बायना जानांगौ जायो। मैगं थाइगंआबो मानो होनोबा मुलि होनाय जायो मेडिसिन होजोबनाय जायो गा
ओ
जोंनि माने लकेल जायो आरो जोंना गामियारि ना न'आव गायनाय मेडिसिन होयै बिदियावनो नोगोरारिफोरा बेमार आजार जायो। किडनि गाज्रि जायो लिभार गाज्रि जायो।
उम
आरो नोगोरारिनि होनोबा नोगोरारियाथ' बिसिना लामा सामा मोजां। लामा सामानि खोथायाव कलेजफोरनि थाखाय मोजां खाथि जायो।
उम
माने स्कुल फोरा खाथि जायो स्कुलफोरनि कलेजफोरनि लामा फोरनि सुबिदाया माने साबसिन आरो बिसिना।
ओ
गामियारि होनोबा लामा सामाया बारा मोजां जाया। गोजान गोजान हान्थिना थांनांगौ जायो आरो स्कुल कलेजफोराबो खाथियाव थाया डाक्टरफोराबो खाथियाव नांगौबा मोना। बिदि जायो आरोना नोंथां।
ओ गामियाव थानाय नालाय मा होनो बिदिनो लकेल मैगं थाइगंनिबो गोनां मैगं थाइगंबो गायनानै गामियावर नोगोरफ्राव गामियारिफ्रावथ' मैगं थाइगं गायो नालाय नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंहाथ' बेमार आजार जानो नागिरा आरो। बिदि लकेल मैगंफोर जाबा।
औ आरो नोगोरारियाव थाबा नांगौ जानाय नों मा मैगंखौ जानो लुगैदों बेखौ माने नांगौ होनबा मोननो थांनो नागिरा। गामियारियावथ' मा मै गं जानो माने बिदिनो दिंखिया मान्दे एलाइसि नागिरबानो मोनो नालाय।
ओ
नोगोरारियाथ'
खम बिबांनि मोनो आरो मोनबाबो बायनासो
ओ ओ बेबायदिनो आरो नोग नोगो नोगोरारि थाग्राफोराथ' मा होनो जि बायदि मोजां मोजां न' जायगा आरो गारि मथर खारनाय जायगायावसो थायो नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ
बेबादिनो मा होनो नोगोरारि थाग्राफोराथ' ओ फरायनोबो सुबिदा मोनो आरो आरो मा होनो साफा साफा आरो जोंनिया गामियारि आरो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोगोराव थाग्राफ्राथ' ओम जोंनि दा माइ गायनाय दिनाथ' हाब्रु साब्रु गानांगौ जाया आरो।
औ औ नोंथां।
जोंहा दा गामियाव थाग्राफोर नालाय। हाब्रु साब्रुआव गायना थानानै माइ गायनांगौ जायो नोंथां।
नंगौ आरो गामियारियाव थाग्राफोरबाथाय माने दाउ अमा मोसौ बोरमा फिसिनानै थानो हायो आरो। बांसिन इनकाम दं।
गामियाव थाग्रा फोराबोथ' गामियाव थाग्रा फ्राबो थ' सम सम थांनो हायो नालाय नोगोरफ्राव नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों ओंखायनो गामियाव आरो टाउन बिदि नोगोराव थानाय टाउन सहर गारि मथर खारनाय नि उखुन्दै सुखुन्दैयाथ' बिदिनो बारहावाफोरा बारा मोजां नङा आरो नोंथां।
औ औ नोंथां नंगौ बिफां लाइफां खम जायो।
गारि मथ अक्सिजेन लानांगौ जायो एसे जोंहाथ' बे गामियारि आरो दंफां लाइफां दसे सिखारनानै गामियारियावथ' बिनि आराम मोजां फ्रेस बार मोनो आरो।
औ बारहावाया गामियारियाव साबसिन जायो आरो नोंथां।
ओ
दाउ अमाफोरबो लानो हायाना नोगोरफोराव बिदिनो आरो बिसोरो साख्रि माख्रि माव औ-औ
गामियारियाव थानायफोरा सेस खेति आबाद मैगं थाइगंनि सेस मावजोबनो हायो नोंथा नोगोराव थानायफ्राथ' मैगं थाइगंनिथ' जेबो आबादफोर मावनो हाया नालाय नोंथां ओंखायनो गामियारियाव थानायफ्रानो साबसिन आरो नोंथां आबाद खेथि मै मैगं थाइगं मावनानै जानो
औ बिसिना साख्रि बिदिनो दखान होनाय माबा मोनसे फेक्ट'रि बानायनाय बिदिल' आरो नोंथां
ओ गामिफ्रावबो बिदिनो माबा मैगं थाइगं आबाद खिथिफोरखौ बिदिनो फानलाबायनानै ए नथि' गायो नालाय गामियारिफोराव बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ फाननानै बिदिनो रां जमायनानै बिदिनो न' गामियारिफ्रावबो बिदिनो गेलामाल दखान बिदिनो अमा फार्म दखान बिदिनो माबाफोर ब्रयलार फार्मफोर खुलिनो हायो आरो नोंथां
औ आरो गामियारियाव बुङोब्ला डाक्टार बिदिनो कलेजफोरखौ माने आं सानो आरो थाबनो खाथियाव गायसननायनि बेबस्था लानांगौ आरो सरखारा
उम
लामा सामा माने नांगौ समाव गारिफोरखौ मोनब्रबनो नागिरा गामियारियाव बे आरो बेनि मोनसे जाहोना
नांगौ समाव मोननो नागिरा आरो नोंथां गारि गाखोनो थाखाय गोजान हान्थिनांगौ जायो
औ माबा मोनसे लोमजा सोमजा जाबा नोङो गोजान गोजान लामा हान्थिनानै थांनांगौ जायो नोंथां
उम टाउन सहरना जाहैबाय बिदिनो खाथि खालायावनो मोनलाबायो आरो गारिखौ
औ-औ नंगौ नोंथां
थांनो होनबा नोंथां बेमार आजार जाबाबो बिसना नोगोरारि ना खाथियावनो मोनखायो नालाय गारिया जोंनाथ' गामियारि जाहैबाय गारिबो खारा माबो खारा ओंखायनो एसे उसुबिदा जायो आरो
औ-औ बेफोरनि सायाव एसे उसुबिदा जायो आरो जोंना औ
ओम आरो जों जोंहाथ' नोंथां गामियारि थाब्लाबोथ' सोलिनो हायोना नोंथां कलेज सलेज फरायनोबो कलेज फरायनो स्कुल
औ-औ
गामियारियाव थाग्राफ्राबोथ' फरायनानै गोबां मा होनो गिदिर सुबुं जानायनो आं बिदिनो साइन्स फरायनानै बिदिनो तिसार्स जानो हायो बिदिनो साख्रि लाइनाव साख्रि लाइननि फरायनोबो हायो नोंथां गामि आरियाव थाबाबो
हायो गामि आरियावबो बिराद इनकाम दं नोंथां गय गायनो हायो गय गय बागान गायनो हायो जुखाम बागान गायनो हायो
उम
थालिर बागान गायनो हायो माने दंफां बायगान बिदिनो सिगुन सिमलि
उ
बुंनो थाङोबा गामियारियाव औ औ
मा होनदों नोंथां
माने गामियारियाव बांसिन इनकाम दं आरो मावनो रोङोबा
मा होनदों
माने गामियारियाव बांसिन इनकाम दं आरो मावनो हायोबा
ओ गामियारिजों गामियाव थाबाबो सोलिनो हायो नोंथां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनाय आबाद खिथि मावनानै जानो हायो
औ नंगौ नोंथां
जि दानायनिफ्राय नोङो जिबो दानो हाबाय नोंथां
ओ गामियाव थाग्राफ्रा जि दायोथ' आरो नोंथां
औ दायो नोंथां
गानो गामियावथ' थानानै ओ मा होनो मोनसे लामाजों सुफुंलांनो हायो बिदिनो जि दाखो जि दानानै बिदिनो फाननोबो हायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना?
औ नोंथां
हेलौ नोंथां
औ औ बुं दे नोंथां औ औ खोनादों।
आरो बिदिनो गामियावल' थानायफ्राथ' बिदिनो लकेल नाफोरबो मोनलाबायोना नोंथां आरो गामिफोरनि दंग' दं दंग' हाखर हालाफ्रावबो
औ औ मोनो नोंथां
आरो बिदि साला बेफोरबायदि नोगोरारि साला नोगोरारिफ्रावथ' सालाफोरनि नासो फानोना नोंथां इदिनो ना सान्दा ना ख्रस बिदिनो बिदि फानोना नोंथां जोंनि बायदि लकेल ना मोननो नागिरा ना जोंनि बायदि ना
औ
नोंथां
जोंनियाव बिदिनो फिसा फिला बेमार जाबाथ' माने हाग्रानि बिदिनो मुलि खांलाबायनानैबो हायो आरो नोंथां
हेलौ नोंथां औ नोंथां
औ
दे ओमबा ना समाबो जाबाय माथो दोनथ' दोनथ'नोसै खोमाना ओ